हेलौ
हेलौ
हेलौ औ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनाबाय खोनाबाय नोंथां
औ खबर सबर मोजां
औ मोजां नोंथां
खबरफोरा ओ गरमा गरमा माबायदि नोंथांमोननिजों
गरमाथ' बिराथ बुरजायानो नोंथां देग्लाय
बुरजाना जोंनिथिंबो बिराद माने दामानि रुमावनो थानो हालाय लायि गरम जानानै दं
औ
दामानि ओ औ औ दा ओमफ्राय नोंथां मा होनो मा होननो नागिरदोंमोन
होम जेरावबो बेरायनो थांथारखै नामा नोंथां गोलोम बोथोरनि दाथ' बोथोराबो जि गरम गुसु गुसु जाय गायाव
बेरायनायाथ' दा बेरायनोथ' सानदों माने जाया जाया समानो मिलाया मिलाया जादों दाखालिबो सरलपारायाव थांनो नागिरबाय
औ
दैयानो राननानैसो दंजोबोनो मानो रानखो? एबा आंबो मानि मोजाङै मोनथिनाय जायाखै आरो नोंथाङालाय जेरावबो बेरायहैयाखै नामा?
उम आं दार्जिलिंआव थांनानै फैखांबाय नोंथां
दार्जिलिंआव ना ओ बिराद गोजानाव थांना फैबाय नोंथाङाथ'
जोंनियावथ' गरम ना बिसिनाव दा थान्दा जायो आरो जायगायाथ' जायगायाथ' मोजाङानो नोंथां
औ ओ जायगाफोरा गुसु ओ गुसु नामा
औ जायगायाथ' बिराद गुसु
अ
जोंहाथ' जाया नोंथां थारमानि गोजान गोजान बेरायनोबो एसे
जाया जाया जाथारदों माने समफोरानो खाथियावनो बेरायनाय समखौनो मोना माथो
मोजां नोंथां दार्जिलिंङावबो थांनो हागोन बिराद मोजां मोजां जायगा दं ओरै
उम सम मोनबा थांजागोन नोंथां
औ आं औ बेरायनो जायगाखौ खिथानानै होगोन आङो मोजां मोजांखौ
थांफाबानो जाबाय नोंथां मालाबा माब्लाबा थांनाय जाबा लांफागोन आं नोंथांखौ आंथ' थांनायबो जाफेरा खै नालाय ओमफ्राय माने खोनन्थाना हैबानो जाबाय आरो आंनो
औ औ जागोन नोंथां
दामानि जेनेबा नोंथ' बेरायनानै फैखांबायना मा खालामगासिनो ओरैनो न'फोराव
दाथ' ओरैनो दङ नोंथां गरमाबो बिराद बारा मोनफैबाय
ओ
थान्दायाव थाहैनाय जादोंमोन ना
ओं-ओं औ औ औ बेनो जोंनाबो
औ
दाथ' नों थान्दायाव थांनानै फैबाय नालाय जोंहा थ' जेनेबा गरमावनो थाबाय थाखानाय हिसाबै बारा जेबो मोनासै गरमबाबो आरो जों खामानि मावग्रा मानसिना एसे जेबो मोनासै ओंखायनो
बारहावाबो सोलायफैयोना नोंथां बारहावाया
औ बारहावायाथ' अनेक सोलायो ओरैथ' गुसु जाबाय जोंनिथिंथ' गैखाया हाजोआनो ओरैनोबाबो
औ
दा माने जेरावबो बेरायहैथ'वाखै
बेरायनायथ' जायाखै नोंथां ओमफ्राय थांनोलाय एसे थिग माबा खालामबाय थानाय जादोंमोन आरो एसे थियारि जाबाय थानाय जादोंमोन शिलंफ्राव बेरायनानै फैजागोन नामा साननानै
उ होमबा बे बाराव शिलङाव बेरायहैबावसै नोंथाङा
औ थांनाय जागोन नोंथां बोरैबाबा नोंथाङाबो थांनो गोसोबा थांफानो हागोन आं लांफोन
सम जाबा थांफाजागोन नोंथां समानो मा थारनै जाया जाया मोनथारदो।
औ
नोंथाङा माब्ला थांनाय जायो खनसे खबर होनायबानो जाबाय आरो आं जेनेबा थांनो हाबा थांनो हाबा थांसै थांनो हायाबाथ' अ भाबाव ओरैनो खबर सबर मोजां दंथ'यो ना औ औ
नोंथांमोनथिं दा गायनाय फुनायफ्रा माबोरै सोलिदों
गायनाय फुनायाथ' नदां जोंनिथिं मोजाङानो खिन्थु दा गरमा एसे बाराना
औ
गरमानो ओरैनोबाबो फुंनिफ्रायनो फुंनि फासथानिफ्राय लानानै बिराद जायो माने फुङावनो गरमानो आजां गाजां थारटि सेभेन डिग्रि गाहाम थाङो दामानिे
औ
फुङावलबो माने गायनो फुनो हायो आरो जै सानजौबाथाय गैया फुनोनो हाखाया गायनोनो हाखाया ओरैबादि सान्दुङानो थिं थिं ओहो जाया नोंथां नोंसिनिथिंलाय माबायदि ओरैनो?
जोंनावबो बिदिनो गरमा आरो जोंनियावथ' दैनि आंखालसो जानानै दंबावो नोंथां।
अ अ दैयाथ'
जोंनियाव मानिे बार' मास दै बैग्रा गैयाना अखा दैैजोंसो बैनाय जायो ओंखायनो। नेनांबाय थागौ आरो अखा हानायखौ।
जोंनिथिंथ' एथबां मानिे दैनि प्रब्लेम जाया जानाया। दाखालि अखा हाबाय थानायजों एसे बारासो जागोबलायदोंमोन आरो। बाना जाहांसो जाहांसो जानो नागिरलायबावदोंमोन दा अखाया बारा गै बथ नालाय दा एसे गायनो फुनो मोनदों आरो सान दङाल' एसे उसुबिदा जाबाय आरो।
औ सान्दुंङाथ' बिराद बिदिनोखासै देग्लाय
औ ओमफ्राय माब्ला गायखांगोन नोंथांमोना गरमाथ' माथो बुंबावनो नोंथां।
अखा हानानै दै मोनबानो खनसेनो गायनाय जासिगोनदां नोंथां।
औ औ नोंथांमोनाव थांनायबो जाथ जथारासैलै माबा नोंथांमोनाव नांगोल जांग्रा जाबा लिंहरबानो जाबाय जानो।
जागोन नोंथां जागोन जोंनावथ' नांगोल जग्रा एसे गाजा गोमजायैनो जाथारखायो।
ओ
फैबानो जाबाय आं नोंखौ नोंथांखौ खबर हरसै आरो।
औ खबर हरथारनांगोन नोंथां। थांथारगोन आं देग्लाय थांथारगोन आं नोंसिनाव।
औ
जोंहाथ एसे हायाबो मेरला नालाय गायनाया दा खावसेल थांदों। बिराद दंबावो खावसे दंबावो गायस्रा गायस्लाबनो हाया हाया जाथारदों एदमबार हाजिराफोरखौबो दारमानि मोना मोना जाथारदों गामिनि हाजिरा गायग्रा। हाजिरा मावग्राफोरानो माथो गामियाव रावबो मावला। मालाय टाउनावसो गुबुनावसो ओ गुबुनावसो थांजोबसै नोंथां गारि भारा लायै लायै। गारि लायै लायै टाउननि मानसिफोरा मालिकफोरा माथो लांफैबाय थायो।
बेसेनखौबो बांसिन मोनो ना ओंखायनो थाङो।
औ बेबायदिबो जाबाय नोंथां माथो होनबावनो आरो। ओरैनो जोंनिथिंथ हाजिराबाबो एखे बायदियानो हाजिरानि दाम दरफोरा खिन्थु टाउन एरिया थिंनि हाजिरा होनायफोरखौ खोनानो मोनदों आरो। ओरैनो जानाय लोंनाय माने फेसिलिटिफोरा एसे बांसिन होननानै मिथिनो मोननाय जादों आरो जानाय लोंनायफोरखौ जेनेबा दुब्लियावनो लांनानै होयो माबा माबि जाग्रा मुवाफोर राननानै बेबायदि खोनानो मोनदों आरो दा बेबायदिनि थाखायनो जोंनि गामि ओनसोलनि मानि हाजिरा मावग्रा खामला मावग्रा आइजोफोरा बा हौवाफोरा गामियावनो मावनो नागिरला नोंथां ओंखायनो बिराद उसुबि दा जानानै दङ दा गायनाय फुनायाव जोंहा। दा नोंथांमोननिथिं माबायदि जानानै दं। नोंथां मोनि ओ औ।
गायग्राफोरखौनो मोना जोंनियावबो।
औ बिराद जारला जानानै दं होनबा ना नोंथां।
औ नोंथां।
ओ उफाय गैला नोंथां खस्थ मस्थ देग्लाय गायनांसिगोन बेबायदिनो।
औ नआवनि गोजायैनो गायनांसिगोन देग्लाय।
औ औ ओरैनो खाथि खालानि मानसिफोरजों फाला बदल गायलायनाय जादों नोंथां गायनायाथ' हाजिरा खामलाफोरखौथ मोनखाला नालाय ओंखायनो फाला बदल गायलायनानै मानि फोजोबनसै होननानै थिरांथा लाबायमोन आरो।
बेनो मोजां नोंथां फाला बुदुलानो।
ओ दा ज' ज' गायलायगासिनो नोंथां। दा नोंथाङा ओरैनो दा नआव दंथयो ना माबाफोर खामानि मावगासिनो दङ?
आङो दा न'आवनो दंथ'यो नोंथां दुब्लियाव ओरैनो थांलाय फैलायानोसै दैयाबो बारा गैया।
ओ ओ जोंहाबो बिदिनो नोंथां दा दैज्लां बोथोर नालाय ओरैनो न'आवथ' रावबो गैया नालाय
औ
फुनाया एकदमबारे मुखुब जानांगासिनो आरो। मानसिनि सेहेराफ्राथ' नायजाखाला एकदमबारे सानदुंजों खामथाबजोबबाय।
उम देनां देनां माइ गाय खांबा एसे आराम थानो मोनबा मोजां जाफिनगोन दे नोंथां जेबो नङा।
खौनो सानगासिनो आंबो माब्ला गायखाङो आंबो बेखौसो नेगासिनो दं नोंथां।
औ माइ गायखांबा नोंथाङा मा खालामनो सानदों?
माइ गायखांबाथ' ओन्थां आङो दा बन्द' समाव आंबो माने
गासिबो जिरायनाय सम नालाय बे बोथोरा माने आं एसे बेरायलाहैनो नंदोंमोन आरो। ओरैनो खाथि खाला जायगाफ्रावबो थांलाबायनाय जाया। एसे जिरायथ'नानै बेरायनोसै नामा जाय गानायदिंसै नामा बेबायदि थिरांथाखौ लानाय जादोंमोन आरो नोंथां। नायनोसै सम सफैब्ला माबायदि जेनेबा थांनाय जायोना जाया खिन्थु थांनोथ' नंदों नोंथां बुंनाय बायदि शिलंआव थांनो होननाय खोथा माने बेखौ गोस सानदों आङो नोंथांहा आंनो खबर हरबा आंबो नाजाथारगोन एकदमबारे थांनो देग्लाय
औ ज' ज' थांबा साबसिन जायो नोंथां।
औ होमबा खबर सबराथ' मोजांखा नोंथांना आरैनोबाबो। ए होनोमबा नोंथां दोनथ'नसै नामा?
औ नोंथां जागोन दे उनफोराव सम मोनबा रायज्लाय जासिगोन।
औ औ दे मालाबा मोजां सम लानानै मोजां रायलायफिनसै नोंथां। खिन्थु नांगोल जांख्रायाव लिंहर नांगोल जांख्रायाव लिंहरनो बावना नोंथां।
बावा दे बावा नोंथां जागोन। औ औ दे